हेलौ औ लौ औ मा खबर नोंथांना हो?
नों नामा मा मोनलाय?
आंनि आसा बसुमतारि।
उम ओमफ्राय नों अबेनि? आंनि आङो आंनि मुङा जाहैबाय जिमि बसुमतारी ओमफ्राय आङो चिरांनि।
औ ओं।
ओमफाय जों दा मानि सोमोन्दै रायलायनो?
जोङो दा
बेरायनायनि सोमोन्दै बा उम बेरायनायनायनि सोमोन्दै नो रायलायसै। नोंसोरथिं बेरायथाव बेरायथाव जायगाया मा मा दं ओरै बाक्सा जिल्लायाव?
जोंनि बाक्सायावथ बेरायनाय जायगाया भुत ओ माबा ओ मानास दं दाहा आरो दैमा फैयो होनब्ला सुगि दारागाव मावजि पार्क इफोरो दङ आरो जोंनिखि।
नों अबे अबेयाव बेरायनानै फै थांखो ओमफ्राय नों बबे बबेयाव बेरायनानै नोंनि मोजां मोननाय जायगाया अबेखौ साबसिन मोनबोखो बिसोर बेरायनायनि गेजेर बेरायनायनि मा-मादाव
औ बेफोर बेराय मादाव आङो खाथिनिखौ बुंङोबाथ' खाथिनि ना नै बेफोरो एसेबां मोजां मोना आरो खाथिनिफोरखौ बे गोजानावबा थाय आं गोजानावबो थांफेराखै आरो बोरावबो गोदो स्कुलनिफ्रायसो थांदोंमोन आरो शिलंआव। आमफ्राय बेखौनो मोजांसिन मोनदोंमोन आरो। ओं सिलंखौथ' मोजां मोनखायो आनो दे बांसि
ओरै शिलंफोराथ' बेरायनायनि थाखाय मोजां। ओरैनो हाजो ओरैनो नालाय उम औ दाथ' गरम बोथोराव जों बेरायनो थांनो हाबा मोजांसो माने बोथोरा थान्दाना बिथिंजाय दा बिराद गरम जोंनि थिंजाय सान्दुंनो। बोथोरानो नै दिनैबो बिराद सान्दुं गोसा।
ओं नों थांफेरबाय दा सिलंआव?
आङो शिलंआव थांफेरनाय जायाखै थां ओरैनोथ'
औ औ।
माने आंना बेरायनायानो खमखा आरो माने बांद्राय बेरायला बायनाय जाया। जाखिनि बेरायो बे ओरै चिरां ओरै क'क्राझार बिदि। ओमफ्राय ओरै बङाइगाव ओरै बिदि गोजान गोजान थांफेराखै आरो आं।
औ चिराङाव मा मा दङ बेरायथाव बिदि खाथि खाला?
चिराङावथ' जेबो गैया। जा दङ बे ओरै हाग्रामा ब्रिज बे दैजिं फेस्टिभेल जाग्राखौ मिथि खायो दा खालि खालि बेल'सो दङ जों मिथिजाय ओरै आ मफाय ओरैनोथ' चिराङाव बिदि गैलाबाया ओरोना ओरै क'क्राझारथिंलाय दङ आरो ओरै माबा साराल भ दङ दिग्लाइ दङ दिरबिल दं बेफोराव बेरायहैयो आरो। ओ ओरै खाथि जाहैबाय नालाय जोंना
औ गरमफोराव मोजां जायो आरो बिदि दैमा जिंफोराव थांनो बे निख जानो
दुगैनो बोरैनो मोजां मोनो आरो गरम बोथोराव दैमाफोराव बाथाय।
उम ओरै माबायाव थांखांबाय आं खन से माबायाव सारालपारायाव।
औ
मोजां आरो बेयाव
ओं ओं थांगोन र'। थांनाय जाफेराखै आरो मबाइलफोरावसो नुबाय थायो आरो मालायफोर थांनायफोरखौ।
औ ओरै भुटाननिफ्राय फैनाय नालाय। दैया ओंखायनो गुसु बिराद मोजां थान्दा नो। ओमाय दैया हले बिराद दाहार।
औ दार ओं। जोंनि बाक्सायाव फैफेरबायना फैफेराखै?
आं थांफेराखै।
औ ओं जोंबो थांफेराखै दैे चिराङाव।
अ ओरै बाक्सा अदालगुरि बेरायहैनायानो जायाखै थांफेरनायानो जायाखै ओरै अदालगुरियावबा मा मा दंथाय?
अदालगुरियावबो आंबो बिदि थांफेराखै आरो थांनो
ओरै मानासाव मानसिफोरा बिराद थाङो बेरायनो खिन्थु आं थांफेरनाय जायाखै आरो बे निउ इयार सिजेनाव मानसिफ्रा बिराद बेरायहैयोना मानासाव नोंसिनि खाथि जाथारो नामा मानासा
मानासा जोंनि खाथियानो जायो दे ओं स्कुटिफोरजोंबो थांजायो। थाङो ओम आरो दा भुटान दं आरो खाथियाव हेलौ
औ औ
औ औ जोंनिखै आरो खारनो हाजो खाथि जायोना जोंनिया ओरै जोबथारनाय जायो आरो बाक्सा जोंनिया हाजोजोंनो नांजाबनाय जायो आरो
उम
नाम लांफोराव जोंनिया साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो
अ अ
उम
जोंनियाथ' बहुत गोजान जाबाय नालाय
ओं नोंसोरनिखैबो भुटान बेखाय हाजो खाथि जाहैयाना चिरांखै
जोंनि ओहो ओरै माबा ओरै खाथियाव माबा दं आरो भमेस्वर हाजो दं आरो जोंनिथिंजाय बेयाव माबा मेला जायो बिदिनो एप्रिलाव मे एप्रिल टाइमाव मेला जायो आरो
औ
ओमफ्राय बिदिनो गाखो हैयो बावखुंग्रि बायदि आरो बे ओ बावखुंग्रिखौ जेरै मा उम बावखुंग्रियाव जेरै मानसिफ्रा ज' ज' गा
ओं ओमफ्राय बावखुंग्रियावबो थांफेराखैनो दे थांफेरजायानो
औ
नोंसो थाङो खोमा ओहो थांफेराखै नोंसोरथ' थाङोना?
मानसिफोर
ना नोंसोरो
ओंजोंथ' थाङो ओं ओमफ्राय मानसिफ्राबो गोबां फैयो बेलेग बेलेग डिस्ट्रिकनि
ओं आरो मा मा जायगा थांफेरखो नोङो?
जोंनिथिजाय
औ नङा गोजानफोराव बेलेगाव बेरायफेराखै नामा?
ओ आङो बेरायनायाथ' बांद्राय बेरायलाबायनाय जाखाया नालाय ओरैनो बे बिदि ओरै माबा जोंनि बे चिराङाव बे बिदिनो फेस्टिभेल जाबा थांलाबायो ओमफ्राय ओरै क'क्राझाराव फोराव थांनाया आङो सिगां थांदोंमोन बे कलेजनि टाइमाव माने कलेजनिफ्राय थांदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' थांलाबायनाय जाया बेरायलाायबायनाय जाया माने बुहुत खम आरो
औ
खामानिफोर गैयाबा थांनायबो जायाना आरो बेफोराव। खामानि गैयाबा ओरैनो थांगोनायबो जायाना होनदों। गुवाहाटिफोरावबो माबा मोनसे खामानि थाबासो थांनाय जायो।
कलेजनि टाइमावसो माबानाय जादोंमोन जोंबो थांनाय जादोंमोन ओरैनोथ माबानाय थांलाबायनाय जाफेरा
उम
नोंबो थांखांबाय नामा? माने माबाफोर खामानिफोर थानाया औ औ।
थांखांबाय दे थांनायालाय खेबनैसो बिदिनो एगजामफोर होनो थाङोमोन आरो।
अ आंबो खनसेल एक्जाम होनो थांदोंमोन माबानि आर आर बिनि इक्जाम होनो थांदोंमोन आरो औ।
औ औ औ आंबो होदो आंबो होदोंमोन बेखोनो अ आङो माबानिसो होदोंमोन दे आर बि आइ नि थांदोंमोन आरो ओमफ्राय एस एस सि निबो थांबाय।
ओम
ओरैनोथ थांनाय जाया बिदिनो एगजाम होनोबाल' थांनाय जायो। ओ ओरैनोथ थांनाय जाया ओनदो इदि एगजाम्बालाव थाङो आङो गुवाहाटियाव।
औ औ
लांफेरजाया आरो इदि।
जोंबो थांफेरनाय जाया ओरैनोथ बेरायग्रा जायगा दं अ बावदों खनसेसो थांफां बाय आङो मने फेमिलि फोरजों माने बुहुत गोबाव जाबायथ ओंखायनो गोसोआव गैलायलांला एसे एसे एसे ओन्दैयावनो थांनाय जादोंमोन आं।
दा खालामगासिनो दं?
आङो आङो दा नै माबा ओरैनोसो दंथयो।
औ
नोंहाालाय?
आंबो दङ' ओरैनो।
ओमफ्राय खबर सबर गासिबो मो अ ओमफाय जाखांबाय? अ मा मा ओंख्रि जाखांखो?
ओंख्रिया जोंहा माबा बेदरजों आलु संदोंमोन।
अ दे जों हाबो ओंख्रिया आलुजों सयाबिनसोमोन। ओमफ्राय न'खरावलाय साबेसे दं नोंसोरालाय?
जोंहा साब्रै दं।
जोंहाबो एखेयानो होमबलाय।
ओमफाय दासान्दि ओरैनो जेरावबो थांथाराखै नामा?
ओहो थांनाय जायाखै गरम आरो अखायाबो हाबाय थाबायना। बोथोरा अखायानो गाराखै खैमोन नै दासो मैयानिफ्रायसो सान्दुं दुंबाय। थेवबो आरो बेलासियावबो हाबावोसो अखायानो।
औ औ अखायानो बिदिनो दसेनो सान्दुं दसेनो माबा
ओम गरमाव बालायलाङो आरो।
अ खिन्थु दा गरमाव जोङो खालि दैयावल' दु बिनो आरो
दैयाव नोङाबा बाहेरा बेलेगाव थांनो बायो आरो गरमाव खस्थ' मोनो नालाय गारिफोरावबाबो खस्थ' जायो आरो अखा हाबाबो खस्थ' खथ' अखाबाबो जायगाखौ मोजाङै नुवा बिदि जाहैदि थांबाबो थान्दा बोथोरावसो आराम जायो बेरायनोबो मानो
ओम बे निउ इयार सिजोनाव मोजां आरो बेरायनाय डिसेम्बर ओ माबा बिदिनो जानुवारि फेब्रुवारि बेफोर सिजेनाव बेरायनो मोजां जायो
पिकनिक जानो थांखायो नालाय जायोबो जानुवारिआव निउ इयरआव ओम
बबेयावथ' जाहैयो नोंसोरो
पिकनिकफोरखौ जों बि बिदिनो जोंनिखैनो जायो आरो दारागावफोरावनो सुकिफोरावनो जाहैयो आरो जों मानासफोरावनो जाहैयो जोङो बि
ओम ओम ओम जोंहाबो बिदिनो जोंनाथ' एबारावथ' माबा माबा जादोंमोन नालाय दैजिं फेस्टिभेलनि बे माबायावनो हाग्रामा ब्रिजनो बेयावनो थांनाय जादों आरो एबारावबो जेरावबो थांनाय जायासै बेयावनो बेयावनो माबा मेला बायदि जाबाय नालाय दे होमबा दोनथ'नोसै ना?